हेल' खोनायाखै? ओ‌ खोनाबाय। मा खालामदों?
अ ओरैनोसो उन्दुलाबायनानै।
ए मानो मेंदोंमोन नोंलाय मायाव मोसाहैयामोन?
माइ गायदोंमोन।
ए माइ गायजेनबाय?
माइ दाख्लै निफायबो गायगासिनो।
न'आव ना मायाव?
सातदिन जागुलायबाय मालायनाव
आइ आइ आंहा नोंखौ न'आवसो माबा बैयावसो मोसागासिनो सानदों मावखुलियावसो।
मोसाहैयाखैलां।
ए ओमफ्राय बे-बेसेबां नों थिं माइ खामला माबाया हाजिराया दामा
थामजौ बाजि।
ए मोजांलै होमबा। जोंथिंबो बिदिनो होनदोंमोनहाय जोंथिंबो बिदिनो होनदोंमोन माथो गिलाबायजोबोसो हनै। मालिक मालिकफ्रा गि आङो दाख्लैयहाय नैबे खाथिनि सानजाहा नैबेयो बांगालफोर गैयग्राया नोंसिनि आब'मोननि सानजानिया बिथिं बांगालफोर गायनायाव आंखौ लिंहरनानै गायहोदोंमोन आङो ओमफ्राय खावसेल' गायना फैबायरा आङो खावसे दिन ओमफ्राय बेलासियाव थाङासैबो। फुङावल' गायनानै। उम ओमफ्राय दा आंना आनजादसो जागासिनो?
उम
औ औ खोनादों मा ओंख्रि?
जोंना नासो नाजों माजों संगोनथाय फुख्रियाव दिनै रायजोनि फुख्रिया बेहाय हमदों। रानदों जयैनो। रायजोयैनो
दंजोबो गासिबो।
मा ओंख्रि संखो?
मा ओंख्रि जागोनथाय मिन्थिथ'आ
ए माइ गा नानै मेंनानै जि थाबाय नामा नों नोंओ रायलायाखैनो नोंबो नोंबो रायलाय एह
दिनैसो दिनैसो रायलायनायानो रायलायनो गोसो जाया माबा।
उम बायोना।
उम
उम गाबोनबो गायहैबावगोन?
सामफ्रोमबो?
सामफ्रोमबो गायहैबाय थागोन?
उम
सासे मालिक बास्लायनाङा ओमफ्राय?
दाखलै हाय सा-सानै मालिक थांबाय।
उम माहाजोन सानै माहाजोन। उम।
औ।
गोसोम जागुलायसिगोन नोङो।
ओमफाय बिना आलदालाय।
ओ। बुथुमखादोसो राङा होमबा लाय बुथुमबाय थादो।
बु बुथुमसै र' मा जायो। दे।
उम नोंहा मोनजोबबाय फैसाया बैयो बागुरुम्बाना?
बागुरुम्बाना मोनबाय मोनबावसिगोन ना जोंना। फोरोंग्राफोरनिया आरोबाव मोनबावोनो।
बेसे बेसे मोनबावगोननो? जि रोजासो?
औ जि रोजा ना दाइन रोजा होनदोंमोनथाय मिन्थिथवा जायखिजाया
ए ओमफ्राय आंबो बै उम आंबो गुवाहाटियाव थाहैनायनि ओ सोलोंनायनि मोनबावगोन होननायसो खोनादोंमोन जोंखौबो।
ए नोंसोरना हाबाखैना सोलोंनायनिया? ना हाब्बाय?
सोलोंनायनि माने द्रेस बाय माबानि द्रेस बायनायनि मानायनिबोनि इनि डिसि अफिस माबानिया हाब्बाय नै रोजा गुजौ ना माया। ना मादिमोनलाय ओ नैरोजा गुजौआ। माने आं गुवाहाटिनिखौ एक्सट्रा खोनादोंमोन। ओ आलदा आरोबाव खोनादोंमोन। हाबाखैनदां ने रावनाबो?
हाबाखै खोमालै
हजों हजों सोलोंहैनायनि होननानै मोनबावगोन होननाय खोनादों।
ओम हाबाखै दा आं माथो हाबनायखौनो खोनायाखै हाबबा खोनाखायोना।
औ खोनाखायो जायखिजाया मोनगोना मोना बेसो सो आरो मोननाय नङादां। नोंबो खोनादोंमोन।
थाबथादों नोंना। मा होनदों? फैनोसै। औ।
खोनायाखै?
नों खोनायाखै होननायखौल' खोनादों औ खोनादों।
खोनाबाय?
औ खोनादों बुंलाय।
माथो थाबथायो? खोनायाखै? औ थाबथाबायसो माबा मा सोरनाबा नेट गैला नामा नाथाय। खोनाबाय? मानो थाबथा खोथायाह नों खोनाहैयोना हैयाखै? मा? खोनायसिन मानोबा? खैयासै बोरैबा ब्रेब्रे बाब्लासो खोनाबाय। हेल'।
खोनायाखै?
औ दा खोनाफैबाय ओं। बुंदो। उम बुंदो दे।
मा होनामोनथाय आङो?
उम बैनि गुवाहाटीनि।
उम। औ सिनगोना मोना जायखिजाया हैदोंमोन मैलाबायदोंमोन। मोनोबा हानसै हाबला बायो खौमा।